हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो जेबो खामानि मावाखैब्ला सावरायनो होननानैसो फैदों आ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव
अ आंथ' दायो ओरैनो जिरायनासो दंथ'यो नोंथां जेबो मावथ'नाय जायाखै खामानि
दे होमबा जोङो डाइरेक्ट गुबै आयदा बा माजनि सायाव जों सावरायनो बेखौनो फोरमायना
औ एसे फोरमायना होदो नोंथां नोंथाङा मा आयदायावहाय सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन
औ नोंथां जेनेबा आं दा नोंथांजों सावरायनो मोनसे आयदा लाना फैदोंमोन आरो दा नोंथाङा फ्रिबा आङो औ बे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
औ फ्रि नोंथां एसे आयदाखौ एसे फोरमायना होदो
औ जागोन दे नोंथां जों सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय जि सुबुंनो सुबुंनि मोजां मोननाय गाव गावनि जि आंगो- जिबब जुनार फिसिनाय बिनि बागैसो आं सावरायनो फैदों आरो नोंथांजों। जायखौ जोङो इंराजियाव बेट होननानै बुङोना जे गाव गावनि आंगो मोजां। मोजां मोननाय जुनारफोरखौ फिसिनायखौ जों इंराजियाव पेट होननानै बुङो आरो। बर'नि बिदिनो गावनि मोजां मोननाय जुनार फिसिनाय आरो आखु मोनसे थायो नालाय दा नोंथाङा बेबायदि जेनेबा जि पेट बा गावनि मोजां मोननाय जिउनां फिसिनाय बेबायदि बुङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो ओरैनो सोरनिबा सुंद'यै फोरमायथिग्रोनो हागोन नामा?
हागोन औ नोंथां आं नाजानि हायाबाबबो फंनैसो एसे गुसुङै बुंनो
औ जागोन दे।
नोंथाङा जे बुंदों जोंनि आंगोनि जिब-जुनार बेखौ आङो एसे हमनो हादों। ओ बेनो जाहैबाय ओ जोंनाहाय न'स न'आव फिग्रा बा बिदिनो न' सिङाव आ फिग्रा आ मानसिफोरा गावनि मोजां मोननाय जिब जुनारखौ आरो
औ
ओ ओरै जाहैबाय ओ गोबां जिब-जुनार दं बिदिनो न' सिङाव फिसाग्रा बा न'आव गाव न'आव फिग्रा आ बेखौ जोङो। बिदिनो माउजि आरो सै सैमा बिदिनो सैमायाबो गोगां गोबां गोबां रोखोमनि थायो। बेलेक बेलेकनि बा बेलेक बेलेक ओ ओम मा होनो बेखौ साइज बा हाइ ब्रिद बिदिनि बेलेक बेलेक थायो बा लकेल सैमाबो होननाय थायो। थेवबो गोबां मानसिफोरानो फिसियो आं नुनो मोनदों दा बेखौ मानसिफोरा आ मानो फियो बुङोब्ला। बिदिनो आ मोनसे इन्ट्रेस्ट थायो बा मोजां मोननाय थायो। दे आं बेखौ ओ फिनानै मोजां मोनो बा बिदिनो न'आव आ सोरनाबा सोरनाबा रावबो गैथाराबा बिदिनो ओम एसे ओम न'खौ नायनो बायदि। बेंनो बायदि माने फिना दोनो, माने न'खौ बेंनो हानाय बायदि
औ
जे मालाय मानसिफोर फैबा बा ओरैनो सोरबा फोर ओ गारजि हाननायजों फैबा इसोरखौ इदिनो जे सिगिनो हायो आरो सिजेस जोंनि आंगोनि जिब जुनारफोरा जेरै सैमा गिदिर गिदिर बा बेलेग बेलेक
औ।
ओ बेखौनो फोरमायनो हाबाय।
नोंथाङा जोबोद मोजाङै बेखेवनानै होबाय माने फोरमायनानै होबाय आरो ओ जि गावनि आं मोजां मोननाय जुनार जों बेखौ मानि थाखाय फियो फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो जेनेबा माखासे बाथ्रा सरजाबफादेरनो लुुबैदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो औ बेबायदि गावनि आंगो मोजां जुनारखौ जोङो नायनो थाङोब्ला मोननै जोंनि जि थांखि बेखौ लानानै जोङो फिसिनायखौ नु नो मोनो आरो गिबियावनो नोंथाङा मोनसेखौ बुंखाबाय आ सोरनिफ्राय बा सोरबा आ सिखाव दाखायदनिफ्राय गावनि न'खौ रैखा खालामनो बा गावनि ओ खहा जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो माखासे जिउनांखौ फिसियो जेरै नोंथाङानो बुं आबाय सैमा आ सैमाया जाहैबाय जोबोद माने जोंनि मानसिनि माथ लाग्रा जिउ नाङा आरो। मानसिनि खोथाफोरखौ बुहुत ओ सैमा जिउआव नाङा लायो आरो मानसिनि खोथाफोर लानानै माने जोंखौ सुरनिफ्रायबो रैखा खालामो आरो सिखाव दाखायनिफ्रायबो जों न'खौ ओ बेंनानै दोननानै जोंखौ हेफाजाब होयो आरो
औ।
बे जाहैबाय मोनसे आरो गुबुन फारसेथिंजाय जोंना माखासे जुनांफोर मावयो। जेरै ओ मावजि आरो बाथ' दाव आरो बेबायदिनो माखासे गिनि पिक होननानै बुङो आरो सेसा बेबायदिनो बायदि रोखोमनि जुनांफोरखौबो जोङो थिनाय नुयो आरो। दा बैसोरथ' जों बायदि रोखोम बे गुबुन मानसि फोरनिफ्राय सिखाव दाखायनायनिफ्रायथ' जोंखौ रैखा खालामनो हाया अब्लाबो बिसोरखौ जोङो फिसिनाय जायो औ दा फिनायनि खारननानो जाहैबाय आ जोंनि न'खौ डेक'रेसन खालामनाय आरो ना बिस एआ बिस फेर जुनारफोराबो जोंनि मानसिनि मादफोरखौ रावफोरखौ लायो थाबैनो आरो जोंनि मानसिजों जोबोद क्लस रिलेसन माने इमसनेल कानेक्सन आ बन्दिं खालामनो हानायनि बिसिनाव माने केपासिटि दं आरो लोगोसेनो बैसोर जिउनांग फोरा माने जोंनि न'फोरखौ समायनाबो खालामनानै दोनो आरो बिनि थाखायनो माने जि आंगो मोजां मोननाय सोरबा सैबांखौ मोजां मोनो सोरबा मावजिखौ मोज मोजां मोनो थिं बेबायदिनो गावबा गाव मोजां मोननाय जुनांफोरखौ जोङो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो नोंथांनिसि आं बेखौ फोरमायनो लुुबैबावदों जे दा बुंनो थाङोब्ला बेबायदि माखासे आ जि जिउनांफोर फिसिनाय बे फिसिनायखौ लानानैबो माखासे जों रांखान्थियारि बिथिङाव आव फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ सैथो।
औ मानो होनोब्ला आजिखालि माने बेबायदि जिउनां जि फिसिनाय ओ गावनि मोजां मोननाय जुनांखौ जि फिसिनाय आदब जि पेट बेखौ ओ आजावना लानाया मोनसे ओ माने कालसार बायदि जाबोनो हमदों आरो ला लासै लासैनो। ओनोगोर सहरफ्राव थाङोब्ला औ नोंथां। फ्राय मोनफ्रोमबो न'खरावनो आजिखालि सैमा नङाब्ला मावजि बिसोर मोननै रोखोम नि जुनांफोरखौ जोङो फिनायखौ फ्राय मोनफ्रोमबो न'खराव नुनो मोनफ्राम जोबोसै आरो। दा माखासे फालांगियारि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला माखासे सुबुंफोरा बैफोर जिउनां फोरखौ फिनानै माने ब्रिद खालामो आरो माने। ओ फुवानजुलि जाहोयो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो ओ बेखौ फेदेरनानै गुबुन जाय जाय इदिनो जिउनां फिनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोना फानहरनायखौ नुनो मोनो आरो। मासेयावनो सोरबा ओ तिनि हाजार थामरोजा इदिनो ब्रै रोजा बा रोजासिम गाहामनि ओज फुवान जोलैखौ फानहरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो माने मा माखासे सुबुंफोरखौ ओ रांखान्थियारि बिथिङावबो बेबायदि जिउनां फिसिनायनिफ्राय मुलाम्फा मोननायखौ जों
औ
आरो बेजों लोगोसेनो ओ जुदि गुवारै जोङो नायनो थाङोब्ला ओ जायगा लानानै जायगा जोङो बेबायदि जिउनां फिसिनायखौ जोङो गुबुन जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ मख'नो गोनां जे बे जोंनि भारत हादराव बुंनो थाङोब्ला सैमा माउजि बाथ' बेबायदि जिउनांखौ जोङो बांसिनै ओ फिसिनायखौ नुनो मोनो नाथाय जुदि ओरै सोनाब फारसे गुबुन हा दरफोराव थाङोब्ला ओमाखासे ओ जाय खौ जोङो जोंनि भारताव एसे गिख्रंथाव जिउनां होननानै सानो खिन्थु बै जायगायावहाय बै नायखौबो नुनो मोनो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ सौदिआरब ओ काटार इउ ए इ बायदि मुंदांखा मुंदांखा हादोरफ्रावहाय माने बिसोरो सैमा मावजिनि सोलायै मोसा फिसा बा सिंहनि फिसा बायदि रोखोम माने एसे ओ जायनोखि एसे गिख्रंथाव नुनायाव बेदर जाग्रा जिउनां बैफोरखौबो फिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों बिदिन्थि हिसाबै आं बेखौ फोरमायना होबाय आरो नोंथांनो
औ औ दा नोंथाङा आंखौ
औ दे नोंथां दे बुंलाय
दा नोंथाङा गोबां बाथ्रा खौनो बुंलांबाय बेफोरो गासैबो सैथो गोजा थांनिफाय गोबां सोलोंथि दानो हाबाय बे आं आंनि जिउनि आंनि माने आंगो मोजां मोननाय पेटनि आयदायावहाय दा नोंथाङा माबा
ओ बेखौथ' जों बुंबायानो आरो लोगोसेनो जेनेबा आं नोंथांनाव बेखौसो सोंनो सानदोंमोन जेनेबा ओ जोंनि मिलिटारि पार्पस ओ मा नो आर्मि इण्डियान आर्मिफोरखौबो जोङो ओ सैमाखौ फिसिनाय नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां दा बिथांमोना औ सैमाखौ फिसिनायनि खार'ना मा बा सैमाखौ गावसोरजों लोगोसे लाफानायनि खार'ना मा नोंथा ङा बेखौ एसे फोरमायथिनो हागोन नामा इदिब्ला
औ आङो मोननैसो ओ फोरमायथिनो नाजानोसै नोंथां आं बारा मिन्थिलायलाङा अब्लाबो आङो मोनसे मोननै बुंनो हागोन बायदि मोनदों आं मोननैसोखौ फोरमायना हानसै खोमा आं दा जे नोंथाङा आंनाव सोंदों ओ जोंनि बे आ आर्मि बा मिलिटारिफोरा ओ‌ सैमाफोरखौ मानो लायो होननानै सोंनाय जादों आरोना मा खरनाव लायो दा ओ खारनानो जाहैबाय ओ फार्स्टआवनो आं बुंनो सानो जे सैमाफोरा बेलेक बेलेक थायो दा जिथु मिलिटारि बा आर्मिफोर लाग्रा सैमाया बेसोर बे फोर सैमाया बुहुद बेलेग जायो ओ बेफोर सैमानाव माने मोनामसु मोनामसुनो हानाय सक्तिया बिराद ओ बुरजा माने ओ लकेल सैमाजों नायोब्ला फारागथि नायोब्ला गोबां आलादा माने
औ नंगौ नोंथां
खौनो माने बिसोरो मोनामसुनानै ओ सथ्रुफोरखौ बिसोरो ओ दिन्थिलांनो हायो हायै लामाखौ अबेथिं थांदों सुथ्रुफोरा बा अबेथिं थाबायलांदों बा अबाव थाखोमा दंहैयो बिदि बिसोरो सैमाफोराहाय मोनामसु सुनानैनो दिन्थिलांनो हायो नालाय लामाफोरखौ बिदिनो जोंनि आर्मि बा मिलिटारिफोरा बिदिनो ओ बे सैमाखौ लानानैहाय ओ सुथुरफोरखौ नागिरसिगोन बा लकेसनखौ ओ मोनसिगोन बेनो जाहैदों ओ फार्स्ट खारनाहाय बे सैमाखौ लानायनियाहाय दा सेकेन्ड कारनानो जाहैबाय ओ बिसोरो खोमसिबाबो नुयो बिसोरनो बिसोरनाथ मेगन पावाराहाय जोंनि मानसिनिख्रुइ गोबाङानो बुरजासिन दा बिसोरो बिदिनो ओ जे खोमसि फोरावहाय हाग्रा बंग्रा हाग्रा हाग्राफोराव दंफां लाइफां खोबथेजोबनायफोराव जे जों मानसिया नुनो हाया हर हरनि समावहाय दा जोंनि आर्मि फोराहाय बेफोर सैमाखौ लानानैहाय सत्रुफोरा उम बबाव थाखुमाना दं बेखौबो मोननो हायो हरनि समाव
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जों नुवा नालाय सैमाफोरा जों हर समावबो नुनो हायो बा बिदिनो मोजां साफानो ओंखायनो बहुद खामानियाव होनाय बायदि जायो बेफोरो आर्मिफोर लाग्रा सैमाया दा बेनो जाहैदों सेकेन्ड खारनाहाय मरनिं समाव ओ गफोरखौ नागिरनोबा बिदिनो लकेसनखौ मिन्थिनो नाजानाय
औ ओ औ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो आर्मि फोरा मानि थाखाय सैमाखौ बाहायनाय जायो बेखौ फोरमायथिनानै होबाय दा समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों रायजलायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनोमोन बाय आङो
आंगौय नोंथां औ
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां बिदिब्ला औ